औ
गिबि गिबियावनो सानजौफुनि गाहाम हामलायनायखौ नोंथांनिसिम जासिहरग्रोनाय जाबाय।
औ नोंथांनिसिमबो गिबियावनो सानजौफुनि गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय जाबाय नोंथां ओमफ्राय नोंथाङा बे समाव आंनो फन हरनायनि आन्दोआव माबाफोर सावरायनो गोनां बाथ्रा दंमोन नामा नोंथां?
औ नोंथां जोंहा दासान्दि माखासे जेंनाफोर नुजागासिनो बे जेंनायानो जाबाय आब- हावा गुबुंनाय बे आबहावा गुबुंनाया मानि थाखाय जायो नोंथाङा बेखौ फोरमायना होदो आरो आं नोंथांनो फोरमायगोन बे आबहावा गुबुंनायखौ खौ बोरै रैखा खालामनो नोंथाङा आबहावा गुबुंनायनि जाहोनखौ फोरमायना होदो नोंथां
जागोन दे नोंथां अब्ला नोंथाङा खोनासंदो आबहावा गुबुंले जानाय मानि जोंनि बे बारमणडला सानफा एफा सानफा एफा जोंहा गुबुंले जाबोगासिनो जायनि जाहोनाव जोंहा मा जादों गोबां जेंनाया जोंजों बा जों गोबां जेंनाजों मोगा मोगि जानो गोनां जादों आरोना नोंथां जेरैहाय बुंनो थाङोब्ला जोंहा आबहावानि गुबै गुबुंनायनि जाहोनखौ बुंनो थाङोब्ला बिफां लाइफां दानफायनाय बिफां लाइफां दानफायनाय लोगो लोगो जोंहा मा जादों जोंनि आबहावाया गोबां गुबुंले जादों जायजों जोंहा मा बुहुमनां बिदुं बांनाया सानफा एफा बांबोगासिनो दङ'। बेनि गुबै जाहोनखौ जों बा गुबै दायनिगिरिखौ बुंनो थाङोबा जों सुबुं माहारियानो आरो बुहुमाव जोंहा मा सुबुं अनजिमाया बांनायनिफ्राय बांबोगासिनो दं आरो नोंथां जायनि थाखाय सुबुं माहारिनो थाग्रा खुलि नांगौ जानानै फैदों थाग्रा खुलिनि गोनांथि जानायलाय सुबुंफोरा मा खालामो बे बिफां लाइफांखौ दानफायनानै बेहाय थाग्रा खुलि बानायो जोंहा मा गोबां अरनबारियानो बे थाग्रा खुलिनि सिलिंखार जानो नांदों आरो ना नोंथां मानि गोबां सुबुंफोरानो हादान सिफायदों आरो थाहैदों बेफोरबायदिनि जाउनाव जोंहा मा जिब जुनारफोरा थाग्रा जायगाफोरा गोमालांनो हमदों जायनि जाउनाव बिफां लाइफां गैयैनि जाउनाव जिब जुनारफोरा थाग्रा जायगा गैयैनि जाउनाव सुबुं आरो जिब सानि गेजेराव मा दाङाबाजि जानायखौसों नुनो मोनदों आरो ना नोंथां आरो जिब जुनारफोरनि जाग्रा आदारा गोमालांनो हमदों थिग बेबायदिनो बेल' नङा जोंहा गोबां बिफां लाइफांखौ मा हाग्रा बा अरन ओनसोलनिफ्राय दानखुमानानै फानहरनाय जायो बेजोंबो जोंहा गोबां आबहावाया गुबुंले जायो आरोना नोंथां। थिग बेबायदिनो जोंहा बुंनो थाङोब्ला ओ गारि मथरनिफ्राय ओंखारनाय उखुन्दै बे गारि मटरनिफ्राय ओंखारनाय उखुन्दैयाव जोंनि आबहावाजों गोरोबफानानै थानाय जायो। जायजों बेयो मा गारि मथरनि ओंखारो उगुन्दै मानिफ्राय जायोबा जोंहा गारि मथर सालायनायाव पेट्रल डिजेलखौ बाहायनाय जायो जायनि जाहनाव जोंहा मा आबहावाया गोबां बिबांनि बुङो आरो थिग बेबायदिनो जोंहा नांगौनि बांसिन जोंहा दारिमिनसानि मुा बेसाद दिहुननाय बे नांगौनि बांसिनारिमिननि मुवा बेसाद दिहुननायनि जाउनावबो जोंहा आबहावाया गुबुंले जाखायो जोंहा ओरैनोब्लाबो बुंनो थाङोब्ला मा दारिमिननिफ्राय ओंखारनाय जे उखुन्दै बे उखुन्दैया ओरैबायदि गाज्रि मैना उखुन्दै जाय जोंनि बारहावाजों गोरोब खोना थायो जायखौ जोङो हां लानायाव मोनफाङोबा जोंनियाव माखासे हां लानायनि जेंना बेमार जेरैहाय आस माथो मा बेबार होनना जों बुङो बेफोरो जोंनाव नुजाथिनो हागौ बा जानो हागौ आरो नोंथां। आरो आथिखालाव बेफोरजों बांसिन सुबुंखौ भुगिनांनायखौ आङो नुनो मोनदों। आरो बिदिनो जोंहा दारिमिनसालिनिफ्राय एंगार हर। हनाय मैला दै जे मैला दैखौ जोङो दैमा दैसा दंग' हराव एंगार हरो। जायनि जाउनाव मा बैफोराव थानाय जि दैयारि जिबि ना खांख्राइ बायदिसिना दैयारि जिबिया सानफा एबा खमायलां नोंबा गोमालांगासिनो दङ आरो ना नोंथां। थिग बेबायदिनो दै गुबुंनायनि बागै बुङोब्ला जोंहा मा दैया माबायदि गुबुं होनोब्ला जोंहा दैयाव जानला मेला जाफद जाथोर गारहरनाय बेनि थाखायबो जोंहा दैयाबो बुङो जेरैहाय मैगं बायदिसिना जाबो द प्लास्टिक फाला आरोहाय मा जे जिब जुनारनि थैनि देहाखौ फलाब खबााबालानो मा दैयाव गारहरदो जायजों मोनामनाय गेस गेसाव गेसा ओंखारो आरो दैयाव थानाय माखासे मैलाफोरा जोंहा गाज्रिनि सायाव गाज्रिसिन जाारसिन बावनायखौ जों नुनो मोनो आरोना थिग बेबायदिनो जोंहा आबाद फोथाराव बांद्राय बिबांनि रासायनारि हासार एम्फौ फोथैग्रा मुलि हाग्रा फोथैग्रा मुलि बाहायोब्लाबो जोंहा दैया गुब बुंनाय जायो बा दै थानायाव होयोब्ला दैया गुब बुङो बेयावबो मा जोंहा ना एम्बु खानस्रि बा हायाव थाग्रा माखासे जिउआरि जिबिफोरा थैनो गोनां जायो आरो नोंथां। आरो बेजों लोगोसे जोंहा मा हा गुबुंनायाबो जाफायो आरोना नोंथाङा। आरो आं बुंनो सानदि बिफां लाइफां गैयैनि जाउनाव जोंहा मा जागोन। बिफां लाइफां गैयाब्ला जोंहा मा दैयाबो गैयि जागोन मानो होनबब्ला बिफां लाइफांनि थानायनि जाहोनाव जोंनि बुहुमाव अखाया हानाय जायो आरोना नोंथां। थिग बेबायदिनो आरो बिफां लाइफाङा जोंनि हाखौ गिसि गारनायनिफ्राय हमथाना लाखियो। जायनि जाउनाव बिफांनि रोदाफोरा जुदि दुरबल जालाङोब्ला बा थैलांजोबोब्ला अब्ला माबोरै जोङो हाखौ बे गिसि गारनायनिफ्राय रैखा खालामनो हानो। थिग बेबायदिनो जोंहा मा बांद्राय बिबांनि प्लास्टिक बाहायनाय बे प्लास्टिक बाहायनायनि जाउनावबो जोंहा गोबां बिबांनि आबहावा गुबुंले जायो जेरैहाय जोङो हाथाय बाजाराव थाङोब्ला मा मुवा बेसाद बायोब्ला मोनफ्रोमबो मुवा बेसादनि थाखाय आलादा आलादा जोंहा प्लास्टिक लानानै फैयो। बे प्लास्टिकआ मा खालामो। जे बे प्लास्टिकआ ओरैनो गारलाबायबाबो सेवनानै थाङा आरोना जुदि नोंथाङा ओरैनो गारला बायोब्ला बेक बे प्लास्टिकखौ सोरखिनानै रावबो बिफाङानो रज'बोनो हाया। बा बे प्लास्टिकनि सिङाव बिफां थायोबा बे बिफाङा थैखायोआनो आरोना नोंथां। बेनिखायनो जोङो प्लास्टिकखौ जानला मेला गारनो नाङा मोनसे जायगायाव दाबसे जायगायाव जमा दोन्नानै बेखौ सावनो नांगोन। आरो सावनायनिफ्रायबो जोङो गोबां गाज्रि गेस जाय गेसआ जोंनि देहानि थाखाय गाज्रि जायखौ कार्बन मन' अक्साइड होनना बुंनाय जायो ना। बे गेसखौ जोङो मोनोबा जोंहा देहाया गाज्रि जायो बेनिखायनो जों सावनाया गाज्रि आरो ना थेवब्लाबो जोङो सावनांगौ जानानै फैयो आरो। बेनिखायनो आं बुंनो खावलायोदि बे प्लास्टिक बाहायनायखौ जोङो जेसेबां हायो एसेबां खम खालामनांगौ आरोना नोंथां। थिग बेबायदिनो जोंहा माखासे खनि मुवाफोरनि दिहुनथाइ दिहुननाय जोंहा नांगौनि बांसिन खनि मुवाफोरखौ जों दिहुनथायाइ दिहुननानै निफ्रायबो जोंहा मिथिंगायाव गोबां गोहोम गोग्लैयो आरोना नोंथां जायजों जोंनि आबहावाया गुबुंले जायो जेरैहाय जोंहा फान्थाव गाबनि सोरां रोदाया दायरे जोंनि मानसिनि मोदोमाव नांफै फैयोब्ला जोंहा मा जागोन जोंनि मोदोम बिगुराव माखासे बेराम जागोन जाय केन्सार बेरामफोरा जानो हागौ आरो ना नोंथां बिगुरनि केन्सार बेरामफोरा। जायखौ अजन लेयारा होबथानानै लाखियो बे अजन थाखोआनो दिनैनि दिनाव सानफा एफा लासै लासै जामलांगासिनो दं आरोना नोंथां बेखौ जोङो बासायना लाखिनांगौ। जों साफ्रोमबो सुबुंफोरनि मावनांगौ बिबान। थिग बेबायदिनो बेफोरखौ होबथानो थाखाय जोङो मा खालामनांगौ गामि गामि सांग्रांथि मेल लानानै बेफोरखौ फोसावदिंनो नांगौदि जोङो मा राहा लायोब्ला जोङो आबहावाखौ मिथिंगाखौ रैखा खालामनो हागोन आरो जों गोग्गो बा आबहावाखौ मोनबाय थागोन बिनि सायाव जों सांग्रांथि मेल लायोब्ला जोंहा मोजां जायो आरोना नोंथां। थिग बेनोसै नोंथांनिसिम आं जे आंनि फोरमायथिनाय। नोंथाङाबो बेनि सायाव बा आबहावा गुबुंले जानायखौ माबोरै होबथानो हागोन बेनि सायाव एसे बुंफुरलु होनो हागोन नामा?
औ नोंथां बिदिब्ला नोंथांनिसिम गोजोननाय थाहरबाय नोंथाङा आंनो फोरमायनायनि थाखाय। आबहावा गुंबुंलेया बोरै बोरै ओ बिदिब्ला आं नोंथांनो फोरमायनोसै। मा होनो आहाव गुबुंलेखौ माबोरै रैखा खालामनांगौ? बिदिब्ला नोंथाङा खोनासंदो। आबहावायानो जोंनि थाखाय जोबोर मोजां होनजायो आरो नोंथां। आबहावायानो जोंहा सोनारनानै दङ आबहावा गैयाब्ला जोंहा जिउआनो गैया बुंजायो आरो नोंथां। आबहावाया बे बिफां ज' मिलायनानैसो जायो मोनसे जेरै बिफां लाइफां दैमा दैसा हा बार अखा दै बेफोरबायदिजों लोगोसे ज' दाजाबनानैसो जोंहा आबहावा जायो आरो। नोंथां बेयाव थागोन जिब जुनारबो थागोन आरो आह बिदिब्ला जोंहा आबहावाखौ बोरै संरैखा खालामनांगौ जेंनानिफ्राय बोरै बासायनांगौ आङो नोंथांनो एसे फोरमायलनानै होनोसै आरो। आबहावाखौ जोंहा बासायनोब्ला गिबियावनो जोंहा गोबां रोखोमनि बिफां लाइफां गायनांगोन आरो नोंथां मानो होनब्ला बिफां लाइफाङासो जोंनो अक्सिजेन होयो आरो नोंथां आरो जोंनिफ्राय अक्सिजेन लाफिनो बेबायदिनो जोंहा बिफां लाइफां गायोब्लासो कार्बन डाइ अक्साइडनि गेसखौ खम खालामनो हागोन आरो नोंथां। बेबायदिनो जोंहा दै गुबुंले जायो नङा होमबा नोंथां? दै गुबुंले जायोब्ला जोंहा मा जायो? ओ जोंनि दै लोंनायाव जोंहा खस्थ' मोनो आरो। आरो बेबायदिनो गोग्गो दै मोनलाङाब्ला जोंहा माखासे बेमारफोरजों बो भुगिनांनो हागौ। थाङोब्ला कलेरिया डायरिया माखासे बे मारफोर आरो नोंथां। बे बेमारखौ जोंहा जायोब्ला जोंहा जिमानि खहाबो जानो हागौ आरो नोंथां बे दैखौ जोंहा जुदि गोग्गो लाखियाब्ला दैमा दैसाफ्राव दाखोर दाला गारोब्ला जोंहा मा जायो दै दैमा दैसायाव दाखोर गारनायजों लोगोसे जोंहा माखासे थाम्फैफोर सोमजियो आरो नोंथां बै थाम्फैया अरोब्ला जोंहा मेलेरिया बेमार जायो होननानै फोथायनाय जायो आरो नोंथां बेनि थाखायनो जोंहा जोंनि इनभाइरनमेन्टखौ जोंहा गोग्गो लाखिनाया मोजां आरो नोंथां बेनि उनाव जोंहा दंबावो जोंहा बेसिबां हायो इसिबांनो मा खालामनांगौ बाहायजानाय बुस्थुफोरखौ बाहायबाय थानांगौ आरो नोंथां ओरैनो गारनो मोना जोंहा बेसेबां हायो बेसेबांनो प्लास्टिकनि बाहायनायखौ खम खालामनांगौ आरो नोंथां मानो होनब्ला प्लास्टिकआ जोंनि हाखौ गाज्रि खालामो आरो सेवा सेवनो नागिरा बुंजायो आरो नोंथां जोंनि सोरगिदिं माखासे जोंनि सोरगिदिं थानायफोरखौ साखोन सिखोन लाखिनांगौ आरो नोंथां जाहाथे एम्फौ एनलाफ्रा सोमजिनानै जोंनि देहायाव मा खालामा खहा खालामा आरो नोंथां बेबायदिनो जोंहा कार्बनडाइ अक्साइडनि बिबांखौ खम खालामनो थाखाय माखासे राहाफोर लानांगौ जेरै बुंनो थाङोब्ला जोंहा खाथियावनो बबावबा खाथियाव थांब्ला नोंथाङा बेरायनो थाङोब्ला जायखौ थाबायनो हायो बेखौ थाबायनानै थांनांगौ आरो नोंथां गारि मथर बाहायनो मोना मानो होनब्ला गारि मथर बाहायोब्ला जोंहा कार्बन डाइ अक्साइद गयो आरो कार्बन बन' अक्साइद गयो आरो गारि मथर सालायनायनि थाखाय जाय जोंनि आबहावाखौ मा गुबुंले खालामो आरो नोंथां बेनिखायनो जोंहा गुरै खावलायनाय जायो माने जोंहा बेसिबां हायो इसिबांनो गारि मथर सालायनायखौ खम खालामनांगौ आरो नोंथां आरो जोंहा हायोब्ला मोब्लिब गोहोजों दिहुनजानाय माखासे गारि मथरफोर दङ बेफोरखौ बाहायोब्ला जोंहा बांसिन मुलाम्फा जायो आरो नोंथां बेबायदिनो जोंहा माब्लाबा माब्लाबा मोब्लिब गोहो बाहायोब्ला मा जायो नांगौ समावल' जोंहा मोब्लिब गोहोखौ बाहायनांगौ आरो नोंथां बेबायदिनो जोंहा जेब्ला नाङि समाव जोंहा बाहायनो नाङा बेबायदिनो बिदिन्थि हिसाबै नोंथाङा जुदि न'आव रुमाव थायै समाव बाल्बफोरखौ सुनानै दोननाङा आरो नोंथां बाल्बफोरखौ नोंथाङा थायोब्लासो एबा बाहायोब्लासो सुनांगौ बेफोरनो जाबाय जोंनि राहाफोर आरो नोंथां बेबायदिनो जोंहा दंबावो जिब जुनार बे जिब जुनारखौ जोंनि थाखाय मा खालामनाया सेभ खालामनाया एबा रैखा होनाया जोंनिनो मोनसे मा होनो बिबानखौनो होनजायो आरो नोंथां मानो होनब्ला जिब जुनारनि थाखायबो जोंनि बे आबहावाया माखासे मा जानानै दङ समानथि जानानै दं आरो नोंथां
बे बायदिनो
माखासे गेसाव गोफोनफोरखौ जोंहा माखासे गेसाव गोफोनफोर जाग्रा बुस्थु दंङो एबा दाउफोर दंङो जेरै दाउखा बे दाउखाया जोंहा माखासे मिथिंगायावनो थैनाय गेसाव गोफोनफोरखौ मा खालामो जानानै गैया खालामो आरो नोंथां
औ नोंथां
बेबायदिनो जोंहा गेसाव गोफोन जानायखौ खालामोब्ला बे जोंहा जोंनि समाजा एबा जोंनि आबाहावाया गोग्गो जायो आरो नोंथां जोंखौ बेमार आजारनिफ्राय रैखा खालामो बिनि थाखायनो जों दाउखा आरिफोरखौ नुनानै बुथारनायाबो जोंनि थाखाय खहासो खालामो आरो नोंथां